हेलौ औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खुलुमबाय
औ औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांजों एसे सावरायजागोन नामा हारिमुनि बागै
औ हारिमुनि बागै सावरायनो हागोन
औ बर'नि औ औ औ औ बरआव ओ जेनेबा ओ माबायदि मा मा खालामो मा जायो मा बायदि माबायदि मा मावो बेबायदि ओ फोरमायना हो हागोन नामा नोंथां बुंनो हागोन नामा
ओव हागोन नोंथां हागोन ओरैनोथ जोङो औ औ हारिमु होनोब्ला अब्लाथ जोङो गोबां रोखोमनि मोनो
औ औ
गोबां रोखोमनि जिनिस गोलैयो ओ जोंनि बरआव मोनसे बाथ्रा दं आरो ओ हारिमुवानो जोंनि आयनानो। बे बाथ्राखो जोङो उन्दैनिफ्रायनो खोनानो मोन्दों अब्ला जोङो जुदि औ हारिमुनि बागै जुदि जोङो नाय नायोब्ला गिबियावनोथ जोङो गाननाय जोमनाय नङा होमबा गाननाय जोमनायखौ नुयो जेरै औ बरनि दखनायानो जा आरनाइ औ गामसा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गहेना फोर गानो आइजोफोराबो बेनिफ्राय बिनि उनाव जों नुनो मोनो हारिमुआव जोंनि जानाय लोंनाय नङा होमबा जानाय लोंनायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ औ जानाय लोंनायावथ बरनि दोरोंङारि जोंहा अनला जों दाउ नङा होमबा बिदिनो नारजि ओंख्रि जायो ना जों अमा बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ बेनि अनगायैबो जोङो ओ अनला संनायनि आदबखौ आं एसे बुंनो हागोन नोंथांनो
औ औ बु
अनला संनो थाखायथ गुबै बेसादा जाबाय जोंना माइ
औ औ माइरं औ
औ माइ रंखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै लाग्रोनाय जायो दैजों सोमनानै दान्दिसे सम दोननाय जायो दोननायनि उनाव जेब्ला माइरंङा एसे गुरै गुरै ओ गुरै गुरै जायो औ बिनि उनाव बेखौ जोङो ओ बोखांनानै बे माइरंखौ जोङो ओ देनानै लानाय जायो आरो। देनानै ला जोंनिया औ सिगांनि समाव औ औ उवाल एबा दिंखियावनो देयोमोन आरो गोबांङानो देयो दाबो आरो लोगोसेनो औ औ दानिया मेसिन बाहायनाय जायो नोंथां औ बेबायदिनो आरो। बेबादिनो मिसिनानो जा बा दोरोङारि आदबजोंनो जा देनानै लायो बेनिफ्राय औ औ बेनिफ्राय जोङो दै गुदुं फुदुंनानै लायो दै गुदुं फुदुंनानै दैखौ एसे गोदौ होनानै बे बेहाय जोङो बे जिहेथु माइरं गुन्दै जायखौ अन गुन्दै होननानै बुङो औ बेखौ जोङो दैयाव होनानै लानांगौ जायो आरो औ बेबायाददिनो औ। थां माने बेदराबो फैगोन जोंनिया ओ। जिहेथु बेदरा जोंनिया ओ थोंजोङै बेयाव होखाबाथाय थांनानै होब्लाथाय माने एसे औ असुबिदा जायो नालाय मोनामनाय बायदिसिना ओंखारो बेनिखायनो जोङो बेदरखौ औ आलदा एवफ्रामना लानाय जायो आरो एसे मोजाङैनो खालामना लानाय जायो। औ बेनि उनावसो बे दैयाव जोङो बेखौ होनो हायो आरो बेदरखौ सोरबा बेदरबो सङो बा गुबुन गुबुन मैगं थाइगंबो औ होनानै जानो हायो आरो।
औ औ औ औवा मेवाइबो होजायोदां नोंथां।
औ औवा मेवायाबो जोबोद मोनसे गोथाव माने गोथाव जाहैयो आरो बे अनला ओंख्रिखौ औ बेनिफ्राय फ्राय गोबां बिदिनो सोरबाया - थ' आलुजोंबो जायो सोरबाया औ मैथ्रु बिबार फोरजोंबो
औ औ औ गोखा जायो आरोना नोंथ थां बे मैथ्रु बिबारा औ औ औ
दा नोंथाङा मा माजों अनलाखौ जायो होननानै मिथिनो मोनो?
अ अनलाखौस' बेखौ नाजोंबो जाजायो आरो अमा बेदर हयथ' बा दाउ बेदर लख खेल दावफोरजों गोथावसिन जायो आरोना नोंथां औ औ बेबायदि जानाय जायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ औ बेबो जोंनि मोनस हारिमुआाहैबाय नङा होनोमबा औ बेनि अनगायैबो जोंहा थ' हारिमुवा आरो गुबुन गुबुन दंबावो जेरैहाय जोंनि फोरबो फालिनाय। नङा होमबा फोरबो फालिनायाव जोंहा गुबै बैस उ मागो बेबायदि फोरबोफो फालिनायखौ जों नुनो मोनो। दा नोंथांमोननि जायगायाव बैसागुखौ माबायदि फ फालियो सोब
औ औ हागोन नोंथां हागोन अ जोंनावथ' बैसागुखौ ओ ओम गिबि खालि गिबि सान खालि बेबायदिनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां ओ जेनेबा आइजो न'खरनि आइजो हय थ'बा सिख्ला गथ'सा बेफोरो हयथ'बा हौवा साफोराबो लगायजायो बेबाय दिनो आलारि बाथि लगायग्रोनाय जायो दुगैस्रां लोबस्रां । बेबायदिनो लगायखांनायनि उनाव औ । औ औ । दुगैस्रां सौैस्रां
दों ओ बेयो बे बे बे जि नोंथाङा बुंदो फालिनायनि बाथ्रा ना बेयो मा खालारनि बाथ्र आ बुंदों नोंथाङा?
औ बैसागुफोराव औ मो सो औ औ म-मोसौ थुखैनाय सानाव । मोसौ थुखैनाय सानखालि औ गिबि सानखालि औ औ औ मोसौ थुखैनो जोङो बेखौ से खालार खालि फालिनाय जायो जों बेखौ
अ जोंनि जायगानि मथै जोंनि जायगानि मथै जुदि बुङोब्ला बेखौ ओ सैथो दाननि जोबथा सानाव फालिनाय जायो आरो
औ औ औ औ ।
बेनि अखानायैसो सिख सेख ओ से खालारनिफ्राय माने जेथु बे फुजा होनाय न'खरनि बा गेदेरा उन्दैखौ आ मान होनाय बेबायदि ओ अनलायनायखौ जोङो से थारिखनिफ्राय ओ नुनो मोनो आरो औ बेनि उनावसो रंजानाय औ । औ नोथा बेनिफ्राय एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथाङा बे
औ औ औ बुंगोन बुंगोन नोंथां बेबायदिनो ओ गिबि सानखालि बेबायदिनो दुगैस्रां लोबस्रां आलारि बाथि होजोंखांनानै बेबायदिनो आ मोसौ थुखैनो थाखाय आ बेबायदिनो जौगार लाखानाय जायो आरो बेनि सिगांनो आगोलावनो बेबायदि ओ दिगलि लिथि जेरै अ ओ खो माबा हालदै जेरै फान्थाव लाव फान्थाव बायदि बायदि सौरायबो एवनानै ला ग्रोनाय जायो बेबायदिनो ओ माला सुग्रोयो आरो बेखौ ओ जयै खालामनानै बेबायदिनो हांगारबो ओ थुं एबा सारायफोरनिफ्राय हांगार लानाय जायो बै थालिर दनायखंआव लानाय जायो आरो ना थालिर बिफांनि दनायखङाव लानानै बेबायदिनो थाव गुबैबो लायो। बेबाय दिनो बेखौ ओ ज खालामनानै ओ मोसौ थुखैनो थाखाय लांनाय जायो आरोना बेखौ हौवासाफोरा बांसिनानो फ्राय औ औ हौवाफोरानो बांसिन खालामनाय जायो आरो ना हौवा जेनेबा बिफा हय थुबा फिसालाबो थायो जे
औ औ सो औ बे जिनिसखौ जिथु नोंथाङा हांगार लायो होननानै बुंदों नङा होमबा बेखौ मा खालामनाय जायो
अ बेखौ मोसौ फोनो मोसौ हयथबा बोरमा अमा बिसोरनो फोननो थाखाय आरोना औ औ गोदान जायोना बिसोरो औ औ औ अ बेखौ फोनस्रांजोबो गलियाव लांनानै औ बेबायदिनो फोनस्रां जोबनानै ओ लाव फान्थावफोरखौ सारनानै होनाय जायो बेबायदिनो माला गानहोयो बिसोरखौ लाव फान्थावनि ओमफ्राय दिग्लि लिथिदो बुज्राम बुज्राम औ औ औ औ औ हानानै सुना लायो आरुं ओइ औवाजों बानायनाय औ औवानिफ्राय जिरनाय आरुं बेबायदि खा खालामनानै लायो आरो बेयाव माला सुनाय जायो बेबायदिनो लांनानै बे ओ माला गानहोबाय बेबायदिनो थुखैनो थाखाय बिसोरखौ दैमा सा हयथ'बा फुख्रिफोराव बेबायदिनो थुखैस्रां उम दिग्लिलितिजों बुज्राम बुज जेनेबा लांनाय जायो आरो बिसोरखौ थुखैनाय जायो ओ बेबायदिनो फोथाराव लांबाय है बाय बिसोरनो आदार जानो थाखाय ओ बेनि उनाव ओ मोनाबिलि समाव मोनाबिलि स समाव बेबायदिनो लाबो फिन्नाय जायो आरोना बेखौ मोसौ, बोरमा बेफोरखौ लाबोनाय जायो लाबोनाय समाव बेबाय दिनो दुस्रां लोबस्रां आलारि बा थि फोजोंनाय जायो बेबायदिनो आलारि बाथि फोजोंनायाव ओ फागा गोदान होनाय जायो आरोना नोंथां। औ औ औ फागा गोदान हो होनाय जायो। आरो मोसौ थुखैसोनायनि उननियाव खालि मानसि बैसागु जायो, औ मानसि नि बै सागु ओ बे खालि ओ बोराय बुरै ओ आबै आबौमोन हयथ'बा बिमा बिफा गासैखौबो खुलुमस्रांनाय जायो। यो आरोना बेबायदिनो। बोर लानाय जायो औ औ गासैनिफ्रायबो। औ। बेबायदिनो खुलुमस्रां लोंस्रां खालामखांनायनि उनाव, आक' बेनि उनखालि आरो, मोसानाय जायो आरोना गाजा गोमजा गासिबो ज' ज'यैनो। गथ' गथाय बोराइ बेंथ' गासैबो ज'यैनो सेंग्रा सिख्ला ज' मोसानानै बेबायदिनो गुबुनफोरावबो थाङो
औ नोंथांखौ मोजाङै खोनाफैयासै आङो।
औ औ। खोनायाखै नोंथां? औ।
बे ससेनो खोनायासै आं नोंथांनिखौ।
औ औ खोनाबाय नोंथां?
औ दानिया खोनाबायदे।
औ औ औ बेबायदिनो ओ गाजा गोमजायै मोसानाय जायो आरोना नोंथां, गथ' गथ थाय बोराइ बेंथ' सेंग्रा सिख्ला ओ ज'यै मोसानाय जायो गुबुन जायगायावबो थाङो, बेबायदिनो गामियावबो मोसायो। औ औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि रं रंजानाय जायो
अ जोंनि ओनसोलावबो बे नोंथाङा जाबायदि दि बुंबाय बे बायदियानो एखेयानो बुंजायो नंङा होमबा? ओ गिबियावनो गेदेरा उन्दैखौ स सनमान खालाम ओ मान बावनाय नोंङा होमबा? उन्दैया गेदेरखौ मानबावनाय औ बे बे बायदिनो बे जोबखांनायनि अखानायै निफ्राय मोसानाया जागायो। मोसानायनि उनावहाय अ जोबथा सानाव स्नि सानसिम स्नि सानालागै मोसानानै बिनि उनाव जाखिनि ओ मागिनानै मोननाय माइरंआनो जा
औ औ औऔ औ नोंथां बुंनो हागोन नामा मोसानाय समाव मोसानाय समाव मा मा आइजें लानाय जायो आरो बेखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां? मोसानो थांब्ला हेलोव नोंथां?
हेलोव औ माने मोसानाय टाइमाव मोसानाय समाव औ खोनादों बे मोसानायनि ओ आइजें आयलाफोरा दामग्रा आइजें आइजाफोरा जाबाय जोंना खामाथ' गुबै जाखाबाय खा, सिफुं, सेरजा, जथा औ बेबायदि आरो एनिफ्राय इफोरबायदिनो
औ सेरजा
ओम जोंना समाबो जाबायमोन औ औ सेरजाबो लायो, औ औ नोंथां दे लाखिथ'बाय अब्ला औ। औ